हेल' हेल' हेल' खोनादोंना? हेलौ
हेल'
हेलौ
खोनादों ना औ खोनादों
खोनादों खोनादों
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां दे अब्ला जों मा आयदानि सायावलाय सावरायनो
आाइरानि सायाव सावरायनाया बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायावबो सावरायजागोन नोंथां
औ जागोन दे दे होमबा नोंथाङानो फंनैसो बुंग्रोदो बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै
अ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मिथिनो हायो जों बर' हारि हिसाबै जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो मावनाय दांनायजोंनो जों जोंखौ बर' होननानै सिनायथिनो हायो लोगोसे जों बर' हारियाबो मोनसे हारि हारि सायाव गोलैयो जेराव जोंनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय थानाय बेफोरजोंनो जों बर' होननानै सिनायथिनो हायो आरो हा मोनसे हारिनि गेजेरजों मोनसे हारिनि गेजेरजों हारिमुनि सानस्रिया हाबनानै थायो आरो मोनसे हारिनि सिनस्रिया मोनसे हारिनि सिनस्रि गंसे आयना बायदि जेराव जों जोंनि महर मोखांखौ आयनायाव नायनानै जेरै नुयो थिग बेबायदिनो हारिनि महर मोखांखौबो जों हारिमुनि गेजेरजों नुनो हायो नोंथां खोनादों ना हेल' हेलौ
जेब्ला जोंना बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंना बर' हारिनि गाननाय जोमनाया आइजोफोरनिया जाहैबाय हेलौ
औ खोनादों
खोनादोंना?
अ खोनादों
खोनादोंना औ जों बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होनो औ दे बुं जों बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होन्ला जोंनाव फैयो आइजो माहारि हिसाबै जोंनिया दख'ना फाननाय जायो गुबैयैनो
औ
जे जों हौवा माहारियाव गामसा आरो गामसा आर'नाइ गस्ला बे जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय थिग बेबायदिनो जोंना बे गुबैखौ गाननानै ओंखारोब्ला जोंहा मोनसे बर' हारि होननानै सिनायथि मोनो बुहुमावनो दानि आथिखालनि जुगावबो ओ गुबुन समावहाय जोंनि बर' हारिखौ जोंनि ओ आसामनि अनगा गुबुन गुबुन जायगा आव गुबुनमिथिना मोनामोना सिनायना मोनामोन थिग बे बेबायदिनो दानि जुगाव जोंनि बर' हारिया ओ गोबां जौगानाय नङा गोबां जौगालांनो हाबाय
औ
बेनिखायनो ओ दा जों जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ बहाबाफोर गाननानै थाङोब्ला जोंहा मोनसे सिनायथि मोनो जे ओ बेयो बर' सुबुं बेफोरबायदि बा बर' आइजो बा बर' सुबुं बेखौ जों मिथिनानै मोनजायो बेवहाय दा जोंना बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंनो गुबैयै आइजो माहारिया बांसिनानो ओ हौवा माहारि होननानै हौवा माहारिया ओ गोबां खम गाननायखौ नुनो मोनो माने मानोना जेब्ला हौवा माहारिया न'आव थायोबा गामियाव थायो अब्लाना गाननायखौ नुयो जुदि गा मिनिफ्राय बायजोआव ओंखारलाङोबा न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलाङो अब्लानिया जों हौवा माहारिया बांसिनानो ओ आनि गस्ला बेखौ गाननाय बांसिन ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो ट्रेन जानो दासिमबो खिन्थु जोंनि बर'फोराबो दा हाबा दख-दख'ना गानानैनो ओंखारनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंना बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ जोंनिया गुबैयै गुबुन समाव गाना ब्लाबो बा जोंहा बैसागो सम फैयो बा जोंनि बबाफोरा माबा मोनसे हाबा हुखा जायो अब्लानिया जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जों बयबो जयै खौसेथियै ओंखारलायनाय जायो‌‌ ओ जोंनिया बै सागुआव जोंना बर' आइजोफोरा गावनि ओ आंगो जि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बेखौ लानानै ओंखारो बैसागुआव बेफोरबायदिनो मोसायो गावनि हा-हारिनि गाननाय जोमनायखौ ला दा आ बिदिनो बुंङो हो बाखि ओ एथबां आंनियाव नलेजबो गाननाय जोमनायनि दा गैबांलिया बुं नो अब्ला बुंनो ओंखाराखै नोंथाङा आबो मावफावोब्ला माबाफोर रोंगौथि दंखौ फोरमायलायनो थाखाय खालायनाय जाबाय
बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरा जेनेबा मेगनाव नांथाव आरो नोंथां खोनादोंना जों जि जोम ओ माने बर हारिनि गाननाय जोमनायफोरा मेगनाव नांथाव ओ लोगोसे जों जि ओ जोम सना रुपा आरो गहेना गहेना गाननानै खाना खाना खाथबनानै जेनेबा देलाइ मालाय ओ देलाइ मालाय गानोब्ला जों बर' आइ जोफोरखौ जोबोर समायना नुयो लोगोसे ओ हौवा हौवाफोर आरो हिनजावफोरनि गान्नायाव जों फाराग नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै हौवाफोरा गामसा गानो हिन्जावफोरा दख'ना गानो आरो गोदोनि गामसा ओ जेनेबा गामसाखौ गोदो सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा माने समाय सारामाय साराइ सारामाइ थेबो होननानै बुंङोमोन आरो नोंथां
औ नोंगौ खोनादो
सारामाय थुयो जेनेबा गानोमोन नाथाय बर' हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय ओनसोल लायै ओनसोलजों फाराग फाराग नुनो मोनो बर' ओं बर' हिनजाव फोरनि जे ओ गेजेराव जेनेबा दख'ना गाननाया मोननै रोखोमनि जायो मोनसे अग्रं आरो मोनसे लांगा दख'ना ना उम अग्रं दख'नाखौ जोंङो
बेनि उनाव
ओ अग्रं दख'नाखौ जोंङो गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनो जेरै कामरुप दरं सनितपुर बक आरो दुदनै बेफोराव जोंङो अग्रं दख'नाफोरखौ गान्नाय नुनो मोनो आरो
ओमफाय जों गुबुन गुबुन जायगा एबा बेलेगाव आलासि जानो थांङोब्ला बांसिन लांगा दख'नाखौनो गाननाय नुनो मोनो
औ दे नोंथांङा बुंबाय था सं किउ आर कथ थु हल किउ आर कड आसे ना नाय
आरो बर' हिन्जावफोरा दख'ना गाननाय जोमनायफोराव ओ आगर एरनाय आगर एरनायफोरावबो जोबोद आखा फाखा मोन बे आगरफोरखौ जेनेबा बर' हिनजावफोरा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाबोदों
औ बेफोर आगरफोरनि मुङा जाबाय जेरै बाक्सु आगर हाजो आगर फारौ मेगन उमहम दावराइ मोख्रेब दिंखिया आगर बायदि बायदि आरो नोंथां हेल' नोंथां
अ नोंथां खोनादों देलाय नोंथा फंनैसो होनबावलाय
दा जों गाननाय जोमनायनि सायावनो रायलायदोंमोन नालाय खोनादोंना
हेल'
अ खोनागासिनो नोंथां
औ मा होनदोंमोन नोंथाङा
अ आं जेनेबा बर' आइजोफोरा दानाय लुनायावबो आखा
खोनादोंना नोंथां औ खोनादों दा नो नोंथाङा बर' आम हौवा माहारि आरो हिन्जाव माहारिनि ओ जि गाननाय जोमनाया फारागथि थायो एबा जेनेबा हिजाव माहारियाव एबा बांसिनानो गावनि हा हाबा जानायनि उनाव आंहा दख'नाखौ गाननानै थाङो आरो हौवा माहारिया गाननानै थाङङा बेनि उम उम बे बेखौ माबोरै सोदांनो हागौ माबायदि आयदायै जोङो हिनजाव मानसिया जेरै नेसनेल जोंनि बर' हारिनि हौ गाननांगौ आरो हौवा मोनसिया गाननांगौ हौवा मोनसेयाबो गाननांगौ बेखौ जों जबोरै लाबगोन दा मानोना आं आलादाखौ जोंखौ नुनाय जायो जे हौवा मानसिया गाना
औ
बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन
बुंंनाया जेनेबा हौवाफोराबो गाननो हायो दा बेलेग गुबुन जायगायाव थांङोबा आरो गामसा गामसा गानालासिनो जों बर हौवाफ्रा लंपेन्ट बा जेखि जाया सार्ट गस्ला गाननानै नानै थांनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव जों ओमफ्राय अबेबा मिथिं गिदिर गिदिर मिथिंफोराव माने बर' हौवाफोराबो ट्रेडिसनेल दड्रेसखौनो गानलांङो आरो बर' हिन्जावफोराबो सिख्लायाव बारा गानाब्लाबो हाबा जाखांनायनि उनाव माने बांसिन दखनाखौ गाननाय नुयो आरो खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों दे दों खिन्थु जोंना दंमोन रायज्लायबावनोथ' दंबावोमोन गोबांङानो बेनियावहाय खिन्थु दा सोंनाय समनि समाबो बेनिखायनो दिनै लायनायखौ एसेबांनो दोन थनोसै फिन खेबसे उनाव लोगो मोनफिनबावगोन
अ जागोन दे नोंथां औ दे